गोजोन फुंबिलि नोंथां। औ ओमफ्राय।
दा नोंथाङा मा खामायदों दा?
नै फुंनि जाग्रासो जादोंमोन।
ओ जागरा जादोंमोन। आंना आरो नै ओंख्रि संगासिनो। ओंख्रि स।
फुंनि बेखायनो होनदां मा ओंख्रि संखो होनदां।
ए आलु आ आलु गोरान एउदों।
अ। गोथावानो बहाबा थांनो ओंखारदों नामा।
दा दाबसे जायगायाव थांगोन आं गुबुन दाबसे जायगायाव।
ओम आंबो नैबं थांनोओंखारदों। बिजिनाव थांनो ओंखारदों आं।
बिफोमिनो आंबो टंला टाउनाव थांनि आंबो।
ओम ओरैनो खबरफोरा?
औ आ दा दंथ'यो मोजां। गायनाय फुनाया जोब्बाय आंना।
अ ओमफ्राय नोंथांना गामिया मा मोनलायो?
गामिथ' आंनिआ उदालगुरि। ओरैजाय बे र' बेहाय गामि रायज्लाय जायामोनलै
होआ ने गाम गामिखो सोंनो होआ ना? ओम ओम ओम औ आंखौबो सोंहरलाय सोरबा सोरबाब बिदिनो। आंआबो सोंफलाङो ओमफ्राय।
जायगानि मुंफोरखौ होयोबा उनाव बैसोरो एसे माबा जायोना। एरख'जोबगोन ना एरख'जोबगोन बेखायनो बेखौ खोन्थानो होआखै।
ओम ओम थिगैनो दं दे बुंनोनांला।
दा बेनिफ्राय बिदिनो हाल जांखा् जाबाय। आंनियाथ' हाल जांखा् जाबाय।
साटप जालायखाबाय।
ओ हाल जांख्रा जाबाय। जोब्बाय आंना दैल' नायनांगौ। ओमफ्राय माला ओंखारो बेखौस' नायनांसिगो जों गदाना एम्फौ एनला जानाय, दै नायनाय
औ एसे एनै मुलिफोर होनाय नङा होमबा ओम एम्फौनि मुलिफोर होनाय मानाय। बेफोरखौ नायनांगोन। ओरैनो दैबानाफोर जादों नामा?
दैबानाथ' जोंनि बेहाय दा गैथ'वा जाथ'वाखै।
औ अ
ओरैलाय दा उम दैबाना ओरैजाय अरुणाचल, पासिघाट, सिमन्साफुरि, सिमेन्ट दैमा। बेहाय जादों रेल लामा बायनाय बेखौ माने मोखां बिजाबनि गेजेरजों नुगासिनो दं।
बे बिदिबा अरुणाचलफ्राव दा दावबायनो हानाय जेबो माबा गैया नामा?
दावबायहैनो माने पासिघातसिम थांनो हागोन।
औ
उम ओमफ्राय बे दैमा बारनानै ओरैजाय ओरैजाय डि्बरुगर थांनाय मा थांनाय बेैफोदिआव हागोन बे थांलाय फैलाय गारि सलाइनो हानाय ब बे लामाखो जेबो जाथ'वाखै खिन्थु रेल लामायासो बायदों।
औ रेल लामाजों थांनो हागोना हाया ओरैनो?
रेल लामाजों थांनो हाथनाय नङा। दा रेल लामाजों दावबायनो हानाय नङा।
अ पासिघाटसिमहालागैबो थांनो हानाय नङा ने?
पारसिघात ओरैहाय अरुणाचल माबादो गाखोनो हागोन जेबो नङा। उम-
जों एसे थांनायनि माबा लादोंमोनथ'। अरुनाचल टिङांथांनायनि एसे माबा खालामदोंमोन आरो जोङो। थांखि लादोंमोन। बे नैबे दानावनो आरो नै दा सोलिबाय थानाय दानावनो जुलाइ बे माने एसे थांखि लादोंमोन आरो ओमफ्राय दा लामाया बायसान्स गारि गोलावजों थांजायाब्ला ब्ला थांनोथ' हानाय नङा बिदि
ट्रेन ट्रेनजों बिदि गारि गोलावजों हानाय नङा।
हानाय नङाना? अ बेदिबा हाथावनाय नुला। औ बेखौ बानायखांबासो सो हासिगोन।
बेखौ बानायनाया दा गोबाव लागोन।
गोबाव सम लागोन उम-उम दानोथ' एसेबां हाखु दाखु बहा हाबावनो। आरो दा अखानि बोथोर बिनि। खामानिखौ सोलिनांगौबाबो एसे टाइम लासिगोन आरो
थाइब-थाइब उम थाइम लाागोन।
उम उम।
ओ जोंना एसे सुबिदा जाबायमोन बेहाय थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय। ओरैजाय दिडब्रुगरनिफ्राय ओरै गारि माखासे राजधानि फैयोमोन। गारि बिदि दडाइरेक्ट दिल्ली थांनाय गारिबो फैयोमोन।
औ औ
दोलां
अखायानो नस्थ' खालामना हालायबायन बे औ औ ओमफ्राय नोंथां बे दालां बायदों दा नुवाखै होनबा ससियेल मिडियाथ' दा नुगासिनो जोंनाया ने? ओमफ्राय बे दालाङाथ' मोनसे गेजेरावसो बायस'नाय बायदि जादोंलै
औ बेनोथ'। बानायग्राया माबायदि बानायखोथाय बेखौ मिथिला। हेल' खोनादों ना?
बेथ' जोंनिफ्राय खुरखानानैथ' बायाखैना बे जालाफोरनि
अ
औ‌ खोनादों ना? औ औ ओ ओ आं सानो आरो माने दैजों जिङावसो खुरनांगौमोन। दैयाथ' जिङावसो खुरो ना गेजेरावथ' खुरा बांद्रायनो गोजौ बुस्थुआवसो माबोरै गेजेराव बायसखो आं बेखौसो सानबाय थादों आरो?
बेनोथ' सान्थावना बियो। दा बिसोरनि माखासे बानायग्राफोरनि सायाव जे गोरोन्थिबो जानो हागौ बेहाय।
ओ जेरैबोसा साननानै बानायनांगौ बिनि माखासे उसुबिदाफ्रा बेवहाय नुजाबाय आरो बेहाय बेस्रा।
खोनादों ना?
बे बान फोरनि खोनागासिनो दङ आं खोनागासिनो।
खोना खोनाया मोनदों बेखायनो ने? ओरैजाय दाथ' होनबा लामायानो थांनो हानाय नंला जोंबो। जे थांखि लादोंमोन बे थांखिया जोंनाबो जाथ' जाथनाय नंला दानो।
जाथला उम लामा ओ बे गारि गोलावजों थांनाया एसे उसुबिदा जागोन।
औ जों गारि गोलावजोंसो थांनो सानदोंमोन आरो।
उम साखा खब्रैबा जेबो उसुबिदा गैयामोन।
औ औ औ! बेजोंबो थांनो हागोन आरोना बासफोरजोंबा थांनो हागोन।
उम बे गारि गोलावजोंबो ओरै हार मुथिसिम थांनो हागोन। लखिपुर
द
ओरै बे उम उम हारमुथि लखिमपुर बिथिं सिमोन साफरि
उम उम बे बायनायाथ' सिमोन साफरि फरियावनो नङा होमबा?
औ
माखासे बे बायनाया दा सिमयसापरनि दैयाथ' बिराद गिदिर जादों माथो
उम
ससियेल मिडियाआव होलाबाय थादोंना नुजाबाय थादों ओरैजाय सोनाबजोंबो। जोंनि सोनाबजोंबो जादों जायगा जाजायगानो खुर खुजोबबाय न' बांफ्रां खुरजोबदों ओ
उम
बे जोंहानि गुमैमोनि दंङ जोंंहानि आब आब' मोनहैनाय दंङ हो ओरै सोनाबजों ओमफ्राय बिसिनयाबो दा दै दैजोंनो खुरनानैनो खुरना आनो सिगाङावनो बिस्रा थांजोबखांखाबाय बारि दै बागान न' बां गाससिबो सम बथियानो गैखा लारा
औ ओम
होमबादाब गुबुनावसो हा हा होनानै इसोरनो गभमेन्टआ होना नै सरकारा होननानै दोन मोनदों आरो ओमफ्राय दा जों जोंहानि बिखुनजो बोथा मोन बै फुरायनायाव माने एसेबाबो मोनांगोन ना
उम
पावार मोननो नागिराखै हेल'
ओं
अ टावर-टावार मोननो नागिराखैमोन
औ खोनाबायना एबार
ओ खोनाबाय ओ
खोनादों एबारने
ओइ खोनाबाय खोनाबाय
माबाखैना ओम आमफ्राय दे नोंथां दे बुंफिनलाय दहाय खख
दै ओरैजाय थांलाय फैलाय सुबिदायालाय जोंनाव दा ओरै थांनो हायो जेबो नंङा दाबो
औ औ
ओ बि दा हा खुरखानाय मानायफ्राथ' जोंनि बे ओनसोलाव दा गैथ'वा दा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जायो दा बिदिनो माखासे सुबुं फ्रा बिदिनो दैसा दैमा सेराव थानायफ्रा हा गिसिखानानै जुदि थांङोबा बिनि थानाय सुबिदाफ्रा एसे असिदाव गोग्लैयो जानाय थानाय गाननाय जोमनाय गावनि ओ धन सम्पथिफ्रा एसे मा जायो गोदान नों आरो न'खर बानायफिनांगौ जायोबा मा जायोबा बेयाव थाखा फैसानि गोबांथार गोनांथिनि ओ रां खावरिनि गोनां जाहैबाय दा बेखौनो न'खरा जेसेबां जौगानांगौ बेखिनिया जौगानो हाया आखयाव रां गोनां मानसि थाब्लालाय जेबो नंङा अब्लाबो माखासे जेसेबां गावनि रांफोर थायो बे रांङा आरो उल्था खरसा जायो
ओम ओम बिराद खस्थ' मोनो आरो आरो बे रां खामायफिननांगौआनो बुहुत खस थ' मोननोसै आरो गोदान जायगायाव थां आरो गोदान जायगायाव थाहैनांगौ जायोबा नोङो गोदान। माने न'खर सोरजिफिननाय बायदि जायो नङा होमबा। थाफिन नाय बै मानसिफोरजों गोरोबहैनाय। बै जायगानि मानसिफोरजों। रायलायनाय होनलायनाय गासै फारफ्रोमनिफ्रायनो माने जानाय लोंनाय समाजाव माबोरैहाय बेखौ सोलोंफिनजोबनो गोनां जायो आरो मारै।
न'खर गोदान खुंफिननाय बायदि जायैबाय।
औ न'खर गोदान ओरैजाय सुबुं फोरजों गोरोबनानै थानांगौनि रायलायनांगौनि एसे माबाफोर फोराबा आलादा जायो जायगा लायै जायगा ना रायलायनाय फ्राबो एसे बेलेक बेलेग जायो नालाय आरो बैसोरनि साननाय हनायाबो एसे आलादा जायो दे। गुबुन जायगानिजों गुबुननिजों एसे बाबो आलदा जायो मानो होनबा गोरोब नागेरा नालाय। आरो बैसिनि साननाय हनाय जोंनो गोरोमफिननो थाखाय एसेब्लाबो सम लाहैयो आरो। बे समाव नोङो देहायारिबो नोङो खस्थ' मोननोसै। ओरैजा रांखावरि आरजिनायनि फारसेबो खस्थ' मोनसै माने फाथफ्रामनो थिंजायनिफ्रायनो माने खस्थ'आ एसे एसे एसे फैनोसै आरो।
फैनोसै ओं।
जेला एसे गोबाव जाहैयो बोसोरसेफोर बारहैयो एलासे एसे एसे एसे मिलायलांनो हमलांनानैसो ग्रोब जाहैयो आरो मिलायहैनो हायो ओ बुहुद खस्थ' मोनो। आंनि साननायाथ' जोंनि आसामावल' बांसिन दैबाना जायो नामाब्रा नंबाय थायोलां।
जोंनि आसामावबो जायो गुबुन जायगायावबो जायो जानायालाय उ।
थ' ने गोबां नुसै माथो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो ने। जायो बहुद जायो। बेफोरो बांद्राय दा बांद्राय अखाबाथाय अखा हाबाय थानानै बे बोथोरनि थाखायनो जालांबाय आरो। मानो होनबा बिफां लाइफांफोरा नांगौ बायदि कन्ट्रल हाला जोंनि मिथिंगाया खम जालांबायना एसे। नो दा बोथोरफ्राव इदिनो गोजान लामाबो हान्थिनो हाला। बहाफोर थांनो थाखायबो नोङो ओ हान्थिनो हाला आरो ओइ ओनथां समायखौ नायलाय समायखौ?
अ जाथ'सिगोन।
औ औ औ जासो सिगोन दे नोंथां दे आंबो दा हरगोन दे नों हरोब्ला दे दे। दे नोंथां दे दे दे दे।